हेलौ नोंथां
अ औ नोंथां
अ आं दायो माने ओ फ्रियावनो आरो माने दायो।
औ नोंथांनाव आं माबा सोंगौमोन।
अ सोंनो हागोन दे।
औ नोंथां माने इदिनो जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल साम'नि बागै आरोना।
साम'नि बागै एसे बुंफ्रुरलु होदो सुद'।
अ आं बांद्रायखौबो मिथिया एफा एनैखौ फोरमायनाय
उम था जेबो नङा दे नोंथां।
माने खाम' साम'फ्राथ' बिदिनो बां रोखोमनि थायो जेरै माने दै दिनो दै बोहैनाय अन्थाइफ्राव
औ नोंथां।
दिनो साम'आ गोबां रोखोमनि दायो जेरै जेरै माने औ बिदिनो साम' दाहोनायफोर साम' खिंखिरि
औ नोंथां औ नोंथां।
औ माने आं
औ नोंथा
औ बेफोरखौबो जायो आरो माने बांसिन बेफोर लायो बर'फोरा।
औ
औ। इदिनो बेफोरखौ लाबोनानै बिदिनो मोजाङै साफा नै फुनानै
उम उम।
आं मैगंफोर जेरै माखासे सबाइ फोरजों दायो औ आरो इदिनो दालिफोर बो जानाय नुनो मोनो।
औ आरो बिदिनो ए फाजाबो एवनानै जायो। खायफा खायफा सुबुंफोरा आरो इदिनो बैफोर साम' लादाय फोरखौ जेरै गोबां मैगं फोरजोंबो जायो जेरै मैथा बांगालजों जायो। औ माने आं बे साम' ला बैनि बागै एसे फोरमायनानै होनोसै आरो ना।
औ नोंथां बुंदो दे।
औ इदिनो सामु लादायखौथ' इदि इदिनो दैमाफोरनि फ्राय लाबोनानै एरख' गोरो बिदिनो मोजाङै दाखोनफोर गारनानै गारनानै एबा दै गुदुं फोरावबो फुदुङो आरो ना। माने बेयो एसे मैला बिजला थायो नालाय। बेखौहाय बिदिनो दै गुदुंफोरजों फुदुङो एबा संख्रै ख्रै बुरजा होनानैबो सिफ्लेनानै साफा खालामो आरोना।
औ नोंथां।
बेखौ मोजाङै माने सुना लाग्रोनानै इदिनो मैथा बांगालखौबो मोजाङै सायनानै सुनानै लाखायो आरोना।
औ इदिनो ओमफायो माने दोसि यावहाय ओहो दोबसि जेनबा माने अरदाबावहाय
औ नोंथां।
फोर जानानै इदिनो मोजाङै खोनानै फियास, सामब्राम, थाव, बानलु, संख्रि, म मस्ला होनानै
ओं नोंथां औ नोंथां
माने इदिनो मैथा बांगालजों गोथाव थाव एवनानै जायो आरो। औ।
औ नोंथां।
अ नोंथाङालाय साम'नि बागै गुसुङै फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
मा होनदों नोंथाङा?
माने इदिनो साम'फोरखौ मा माजोंफोर जायो। माबोरै जायो?
साम'खौथ' माने माबोरै जायो? हेल' नोंथां।
औ औ खोनादों।
नोंथाङा मा होनफिन होनदोंमोन होनफिननो हागोन नामा नोंथाङा?
माने साम'फोरखौ मा माजों जायो आरो माबोरै माबोरै खालामनानै
साम'खौथ' सबायजोंनो जायो आरोना बांसिन।
औ औ।
ओमफाय खायफा खायफा दालिजोंबो जालायलाङोहाय माथो बुंनो।
औ नोंथां।
उम ओमफ्राय बेबायदिनो साम'खौ दैमा फोरावहाय लायो आरो जेरै साम' गोलावबाबो एबा साम' खिंख्रिबाबो, साम' थुमफ्रुबाबो माने बेफोरबायदिनो सा-साम'फोरखौहाय बुरैफ्राहाय इदिनो दैमाफोराव खनना लायो। खनना लाखांनायनि उनावहाय इफोरबायदिनो माने लाबोखांनायनि उनावहाय मनाफ्रावहाय संख्रि एबा संख्रि एसे होनानै इदिनो दैजों एसे फुस्रोयो आरो। ना गोबावानो दोखसियावबाबो एबा मनायाव साबसिन जायो मनायाव गोजौसिन जायो आरोना। ओमफ्राय बेफोरबायदिनो मनायाव फुनानै गोजों जायो, गोजों जाखांनायनि उनाव सम'नि खिबुखौहखय दा दानस'यो आरोना नोंथां ओमफ्राय बिदिनो दानस'खांनायनि उनावहाय नाज'खांनायनि उनावहाय बिदिनो संसिगोन आरो सबायजों दालिजों
औ माने सबाइखौ आरो खालामबावो माने ने थाखाय
औ हेल नोंथां नोंथां माबा मोनसे सोंगौ नोंथां
औ सोंनो हागोन दे
नोंथाङा बिदिनो फिथाइफोरनि बागै एसे बुंफोरदों आरो
औ-औ हेल' नोंथां।
मा फिथाइनि आं मा मा जुइस ओंखारो
माने बिदि माने जुइसफोरनि आरोना माने बिदिनो
मानि मा फि जुस लोंथाव-लोंथाव आरो
बिदिनो माने थुरमुसफोर जेरै गरम बोथोराव थोरमुसखौबो खालामनानै जुस खालामनानै लोङो बिदिनो
उम
थाइजौ गोमोनखौ आरोना। अ बिदिनो माबा बिदिनो ड्रागन फिथाइ
आरो इदिनो
थालिरफोरखौबो माने थालिर गोमोनफोरखौबो खालामो आरोना माने औ बेफोर फिथाइ फोरनि जुसफोरखौ लोङोबा माने देहाया थागद थाजिम जायो आरो
औ
थाजानो
हेल' नोंथां
औ नोंथांं खोनादों
नोंथाङालाय मा-मा फिथाइफोरथो जानो मोजां मोनो नोंथां।
आं माने दड्रागनखौ गोथावसिन मोनो आरोना नोंथां
औ औ
ओमफ्राय बिदिनो थाइजौफ्राथ' जुसाव बिराद मोजां जायो माजाफ्रा बिदिनो सफारियाबो सफार सफारिनाबो जुस दं थाइजौनाबो जुस दं ओमफ्राय आंगुरफोरनि आपेलफोरनि दालिमफोरनि सबनोबो माने जुस खालामथावबा गासिबो फिथाइफ्रानो जुस खालामथावना आरोना नोंथां
औ औ
माबा जाजाबा बयबो जेरै ओंख्रिफोरखौबो हाग्राफोरखौबो संना जालाबायो बेखायनो जेरै हाग्राफोरखौबो संजालाबायानो जाला जाला जोब जाजायो आरोना नोंथां जेरै हाग्राफ्राबो मुलिसो नालाय बिनि थाखाय जेरै ओम हाग्राफोरखौबो जायो सना फुलि रुफा फुलि बेफोरबोथ' माबा मुलिफोरावनो जायो नालाय बेहाय जानायानो जाजोबबाय हाग्राफोरबाबो मुलिफोराव बाहायनायावनो।
औ जेरै माना मुनिफोर माने खिफि बेन्दोंफोर।
उम।
औ नोथां। नोंथांनि न'खरावलाय मा माथो बिदिनो जाजाथाव फिथाइफोर बिफांफोर दं?
जोंनावथ' नोंथां बिदिनो सफारिफोर दङ। ओमफायो जलफि सेलेखा जुमब्रात थाइजौ ओमफायो बिदिनो खान्थालफोर दं आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
उम ओमफाय नोंथांमोननावलाय मा मा फिथाइ दं?
जोंनाथ' इदिनो माने जाजाथाव बांद्राय गैया आरोना बिदिनो फाहैनै। जेरै बैग्रिफोर दं खान्थाल थाइजौफोर सफारि। माने इदिनो माखासे नारेंफोर जेरै थालिर माने बिदि दं आरोना।
उम।
माने लिसुआ दायो थायथ'वाखै आरोना जोंना एसे दासो देरहांदों।
उम। दे होमबा दिनैनि थाखाय जाथ'सिगोन नामा नोंथां?
औ दे नोंथां।